हेल'
औ
ओं खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ मा खालामदों नोंथाङा दा?
दायो ओंखाम जाखांनानै आङो नै जिरायनानै दङ।
ए माथो ओंख्रि जाखोन? आंबो ओंखाम जाखां नानै जिरनानै दङ ओरैनो
अ ओंख्रिया जोंना जोगोनाथ ना सोमोन।
गोथावथार माथो
औ नोंस्रालाय माथो ओंख्रिमोन ओरैनो
ओ जोंहाना जिंखा आलु आरो बिलाहि बाथोनसोमोन
औ औ त' ओ ओ
द-दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे सावरायलायदिनो नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ
औ औ
ओरैनो नोंथांमोननाव औ
बुंलाय
ओरैनो नोंथांमोननाव ओ अमा, बोरमा, मोसौ फिसियोना?
औ फिसियो नोंथां ओ दाउ, अमा ओमफ्राय मोसौबो दङ ओमफ्राय बोरमा एसोर माब्रैखौ फिसियो आरो।
औ
औ
ओरैनो बेफोरखौ ओरैनो जोंनावबो फिसियो बिदिनो अमा, ओ
औ औ
दाउ, हांसो बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो। बेनि बागै ओ नोंथाङा एसे फोरमायथिदो नामा अमाफोरखौ माबोरै फिसियो दाउफोर खौ नोंथांमोननिजों।
उम अ अमाखौहाय बिदिनो अमाखौ माने बांद्राय खस्थ नङा माने फिसिनायाव माने ओरैनो ओ हमनानै ला जों अमा फिसा लाबोसिगोन अब्ला जोङो बिदिनो गुन्दै बा बिदिनो अफ्रिफोरजों जोङो माने फिसिनाय जायो। आरो दाना साना बिदि माने बायलायलायनानै होलायलाया माने खायसे खायसे होयो। थेवबाबो अमाया देरनो गोनां देरनो गोनांबा बे ननिनो माने ओ गुन्दै माइनि गुन्दै सौनायनि गुन्दै बे ओमफ्राय आरो इदिनो मालाबा मालाबा ओंखाम खालायफोर आग्लाय बायबा होबा होजायो आरो।
औ।
अमायाखौ औ बेबायदिनो फिनाय जायो। द आरो दाउफोरखौबो बेबायदिनो माने दाउफोरखौबो जुदि नोङो बांसिन बिदिनो माने फ्राम स्राम खुलिनानै फिसियोबा बे आला दा जायो आरो न'आव ओरैनो नेसारेलि फिसियो बे एसे आलादा जायो माने नोङो बिदिनो फ्राम खुलिलायनानै फिसियोबा बे एसे जोथोना जोथोन लानांगौआ एसे बांसिन जायो आरो। फाय जुदि नों न'आवनो ओरै माने नेसारेलियै फिसियोबा माने होगारना होबानो मालाय गावबा गावनो आदार नागिरनानै जानो रों खायो। बिदिनो फुङाव खनसे फुङाव खनसे बा बेलासियाव खनसे बिदिनो माइरं एंखुरफोरखौ गारना होबा माने न लानो रोङो आरो। माने ननिफ्राय बां द्राय माने गोजान गोजानाव थाङा बिदियाव माने दाउफोराबो माने गोमाला बाया आरो जुदि नों न'आवबो एसेब माइरं एंखुरफोरखौ गारना होआबा मान बे टाइमाव माने दाउफोरा माने गोमानो चान्स थायो आरो माने बिदिनो आदार नागिरना गिर नालायनि न'आव बाहाग्रा बं फुरा थाङोना बेफोराव माने जिबौ जिबा बिदिनो ओ माबि माबा लोगो मोननानै बिदिनो गावसोरबो जाजायो। थ बिनि बेखायनो माने एसे माने फुंजों आरो बेलासियाव माने ओ माइरं एंखुर होयोब्ला एसे मोजां जायो आरो मानि माने न'आव लानो रोङो आरो आरो माने दाउफोरा बांद्राय ओ थिं बिथिं थांथिंला बाया आरो
औ औ
आरो थि थिग बेबायदिनो मोसौखौबो माने बेबायदिनो फिसिनाय जायो जेरै मोसौआथ बेफोरबायदि जेबो जाया खालि बेनो माने गांसोलसो जाखायो होनना जों मिथिखायो।
औ औ।
उम औ थ जास्ट बेनि थाखाय माने गांसो गोनां जायगायाव माने मोसौखौ खानाय जायो माने बिदिनो सम लानानै जोङो लरायनांगोनबो। दाबसे जायगायावनो माने खाथाबना दोनोबा बेहाय माने ऐसे माने सेहेराया खमायो आ जुदि नोङो सोलाय सोलाय बिदिनो टाइम बाय टाइम दै लोंहोयोबा माने मोसौआ एसे फुस्थियो आरो माने एसे सेहेरा मोजाङाव फैयो आरो।
औ।
बेयाव बेफोरबायदि फिसिनाय जायो। आरो बोरमा बोरमाया बे थिग बेबायदिनो सेमानो जेरै मोसौखौ जोङो दोस्लायो खायो। थ बे बाय बिदिनो आरो सेमानो। थ नोंथांनि मो मोनदांथियाव जोङो ओ आंनिफ्राय जानो हागौ नोंथाङा आरो साबसिन मिथिगौ मा नोंथाङा एसे नोंथांनि रावजों फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ जोंनावहाय ओ‌ बिदिनो फार्म नङाबाबो ओ दाउ अमाखौ बिदिनो नआव फिसि फिनाय जायो जेरै ओव‌अमाया जोंनाव दा माब्रै दं। बेयो जोङो बेखौ गुन्दैजोंनो फिसिनाय जायो ‌ ओनिफ्राय दाउआबो एसे बुरजायानो दं। बेखौ ओ बिदै बहोनानै गावनिनो ओ फिसाखौ ओ फिनाय जायो। आरो हांसोबो एसे दङ आरो बिनि बिदैखौ ओ बिमा नो फिसाखौ ओ जायो।
औ नंगौ
बायजोआव बाजारफोराव बेखौ फाननाय जायो आथिखालाव ओ बेबनि दामा है बिराद ओ दंसै
ओ ओ ओं बेसेन गोसासै औ औ औ
ओरैनो मासे हांसो जुदि फानोब्ला ओ बाजौ रांहाालागै जोङो खौ मोननो हायो बेयाव अजननि फारागथि थाया एसे औ गोजाम हांसो हिसाबै जों बेखौ बेबायदियाव फाननाय जायो आरो ओरैनो मोसौ हिसाबै थ मोसौआ जोंनावबो दङ बिदिनो आट नयथासो मोसौ दङ बेखौ ओ बिराद खामानियाव जोङो बाहायनो हायो माखासे हालौनायावबो जोङो बेखौ बाहायो ओनिफ्राय सामफ्रोमबो जोङो ओ मोसौ बिमानिफ्राय जोङो गाइखेर ओ सेरनाय जायो बा मोननाय जायो आरो बेखौ गोबां खामानियावहाय जोङो बाहायनो हायो जेरै ओ लोंनायनिफ्राय लानानै फुजा होनाय बेफोरबायदि खामानिफ्राव बेखौ बाहायनो हायो आरो आनिब ओमफ्राय बिनि गोबोरखौबो जोङो ओ बिनि गोबोरखौबो जोङो माइ आबादफोर बा गुबुन गुबुन बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय बेफोरावहाय बिनि गोबोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो
उम उम
अमाखौ जोङो बोसोरसे फिसिनानै बेखौ ओ बाजारावहाय बा फायखारि फो फोरनो हरनाय जायो। बेखौ बोसोरावहाय ओ मासेयाव बिदिनो नैजि रोजा बा जिबा रोजा बेफोरबायदियै डाइरेक्ट बेखौ हरनाय जायो आरो नोंथांमोननियावबो ओ बेखौ बाजाराव फाननाय जायो ना ओरैनो डाइरेक्ट ओ फायखारिफोर
ओ मोननैखौबो बाहायो ओ। डायरेक्टयै गथायैबो फानहरो आरो बिदि माने दाननानैबो फानो आरो
उम आथिखालाव दाननानै दाननानै फाननायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेसेबांसो केजियाव ओ रां मोननाय जायो
ओ ओरैनो जोङो ओ केजिसेयाव बिदिनो ब्रैजौ ओ ओ बाजि बिदि थाङो आरो सेरसेयाव
औ
औ थ बेफोरखौ फिसिनानै जोङो माबायोब्ला माने नखर खुंनायाव एसेबाबो जों मदद मोनो नंगौना नोंथां
औ नंगौ जोङो
ओ नखर औ औ एसेबाबो जों माने मददखौ मोनो आरो औ
मोनो
माने आ आ
बे हांसोफोरखौ फियोब्ला ओरैनो जोङो बे हां हांसोफोरखौ फिसियोब्ला थारमानिे फुख्रिफोर गुवार जायगा मोनसे थायोब्ला ओ साबसिन जायो आरो ओ हांस नो दै नांगौ औ हांसोआ दैयाव जेसेनो ओ गेलेनो मोनगोन बा एम्फौ एनला बेफोरबायदि मोनजागोन दैनि एसेनो थाब ओ बांसिन सिन मेजेम गोनां जायो आरो
ओ ओ नोंथांसिम मोनसे कुइसन सन नोंथाङा दि नोंथाङा दानि हांसोनि सोमोन्दै एसे बुंदोंमोन थ' नों थाङा मिथिगौ नामा जे हांसोआ मोनबेसे जाथिनि थायो?
औ बेखौ गोबांथारै मिथियाबाबो बेखौहाय ओ मोननै मोनथामसोखौ आं मिथिगौ। बेखौ ओ हांसो राजा होननाय मोनसे दं बे मोनसे गिदद गिदिर बिनि बिदैयाबबो गिदिर आरो फिसायाबो बेना एसे गिददखा आरो बेनिफ्राय हांसो सिना जायखौ जोङो फिसा फिसा ओ मोनो बेखौहाय जोङो हांसो सि ना होननानै जोङो मख यो नोंथांमोननिथिं हयथ' गुबुन नामफोर दङ जानो हागौ ओमफ्राय नैबे लकेल औ लकेल हांसो जायखौ जोङो बांसिन बयनिबो न'खराव जों नुयो। बेखौहाय बांसिन फिसिनाय जायो आरो ओरैनो बैफोरनि ओ दावदैफोरखौ फानोबाबो गोबां राङाव जोङो बेखौ फाननो हायो आथिखालाव बेखौ दैसे बिदैयावनो जोङो नैजि राङाव फाननो हायो।
ओ नंगौना नोंथां
नंगौ ओरैनो ओ दाउफोरनि सायाव ओ बबेबाफोर आदब खायदाजों फियोब्ला बांसिन फेहेरनो हायो नामा नोंथां?
औ औ हायो ओ जेनोखि आं एसे सिगाङाव बुंदोंमोन जे जों ओरैनो नेचारेलि फिदिं ओ फिसियोबा जोङो माने बेहाय जोथोन लानांगौ एसे खम जायो। थ जोङो बिदिनो माने स्रां स्रां खुलिनांगौबा माने बेहाय माने एसे जोथोन लानांगौआ बांसिन जायो आरो मानो होनोब्ला बेहाय माने नों गोबां माने दाउ फिसिनाय जागोन थ' बेहाय नोंहा माखासे रिक्सनि खोथा थानाय बायदि थायो आरो बेयाव मानो होनोब्ला नों नों बे फिसा फिसा दाउखौ नोङो ओ लाबोनानै फोथैजहोबनानै लायोबाथ बे नोंहा गोबां खहा जानो हागौ बिनिखायनो बेखौ माने उन्दैनिफ्राय नोङो देरजासिम जेब्लाखलागि नोंहा मुलाम्फा जाया बे समसिम नोंहा माने ओ बे दाउखौ माने जोथोन लानां गौआ माने बांसिन बिबानाव गोगलैयो मानो होनोब्लानो नों बेखौ उन्दैनिफ्राय दानानिफ्राय लानानै दैनिफ्राय लानानै बिदिनो माने बिसिनि थासारि माने थान्दा गरम बेफोरबायदि बोथोरखौ नायनानै बिसोरखौ माने जोथोन लानांगौआ माने बां सिन बिबानो गोलैयो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ आङो न'खराव दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि बागै एसेब्लाबो मिथि मोननानै गोजोन्नाय मोनबाय।
ओं आंबो नोंथांनि औ औ। आंबो नोंथांनिफ्राय माने औ औ जाब बायानो। थां। दे ना बिदिब्ला नोंथां।
औ औ दे जागोन दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
दे।